हेलौ। खोनादोंना?
हेलौ।
औ खोनादो ना?
खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों। दामा रायलायनो जोङो।
जोङो जुमाय जुमायनि बागैनो रायज्लायनो सै खोमा दां।
औ जुमाय ना। औ जागोन दे।
औ नोंथाङा
उम।
जुमाय होनबाथ' मिथिखायो जानांगौना गिसि जुमाय गिसि बा जुमाय गिसि जुमाय गोरानफोरखौ
अ एसे एसे मिथिगौ गिसिया माबेबा
गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों बेखौथ' मिथिखागौ जानांगौ हो।
मोनथिगो मोनथिगौ न' मोनथिगौनो दे।
औ औ। बेनिफ्राय दा जुमाय गिसिखौ जों बोरै माबोरैहाय माबोरैहाय मोननाय जायो बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
अ बेखौ फार्स्टआव माइरंखौ संग्रोयो नामा।
औ।
माइरंखौ संनानै ओमफ्राय बेखौ थ' माइरंखौ दिहुन गुनानै लामस्रोयो जों लामस्रोनानै ओमफ्राय बेखौ बाखोर फोनो न'
औ बाखोर एमावा आनो होनगोन बेखौ गुबुन गुबुन गुबुन जायगाथिं औ औ गुबुन गुबुन जायगायाव माने गुबुन गुबुन होनो जोंथिं बेखौ एमाव होननाय जायो
औ नंगौना एमाव जोंनि जा बाखोरबो होनना बुङो
औ बे बाखोरखौ मा खालामो मायाव होयो
बेखौ देग्लिनानै बे माइरंआव माबा ओं माबा माइरं संनायाव मिक्स खालामो मिक्स खालामनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय दोआव सोना दोनो
औ
दोआव सोयोमोनना मिथिया दे नों एसे खोन्था लाय
अ जोंनिथिंजाय इखो दोखौ थौ होनो।
थौ ना।
औ औ इनिफ्राय बे। औ ओमफाय। ओमफाय नोंथां बे जुमायदि बुंदों जोङो जुमाया सानबैसेजों लोंजायो।
सानथाम सानब्रैसो लायोनामा।
अह माने बेहा जुमाया ओह जुमायखोथ जों लोङो बिदैसो नङाहोनबा जुमाया।
औ बिदै ओं उम बिदै ओं उम।
औ बे जु ओह बे बिदैखौ सानबैसेआव लोंजायो होनदों।
सानथाम सानब्रैसो लायोनामा।
अह।
आं बारा मिथियालै नों मिथियोबा खोन्थाना होलाय।
अह बिदिब्ला नोंथाङा औ जुमायनि बागैथ मिथिनो लुगैदों नङाहोनबा आं होमबा नोंथांनो खिन्थानोसै औ। गिबियावनो जोंहा ओह माइरंखौ दैयाव होग्रोयो दैयाव होग्रो गोनानै बेखो ओह ओंखाम बायदिम। माइरंखौ मोनहोनालायो। बे ओंखामानो बुंजागोनआरो बे औ माइरंनिफायनो मोनहोयोनालाय। ओमफाय बे ओंखामखौ एमावदि बुङो एमावा बे ओह एमावखौजोंहा माइरंखौ देग्लियो देग्लि ओ माइरं देग्लिखांनायनि उनाव बेयाव दंफां राखेब मोखोना राजानि मोखोना राजानि बिलाइ ओमफाय आनारस बिलाइ बेखौ होनानै जोङो माइरंजों ओ मोनथाम मोनथाम बिलाइफोरजों बेखौ माइरंखौ देग्लिनानै जोङो गथा गथा खालामनाय जायो। ओमफाय बे गथा गथा खालामनानै सान दुङाव बा रानहो अ ओ लादु लादु फिसा फिसा खालामनानै जेनेबा ओ सान्दांगा बा सानद्रि बा संग्रायाव दोन जिगाब बनानै दोनाय जायो आरो। आम थौ एसेब बांद्राय एमावखौ थाब फोराना ओह जेनबा गावो मोदोमहोनो इखौ मुजिहोनो थाखाय अबेबा गिसि बा थान्दा जायगायाव न सिङाव दोननाय जायो आरो एमावखौ। ओमफाय इनिफाय रानबाथाय। औस। न' सिङाव सोना दोनो इनिफ्राय रानबाथाय बेखौहाय बोखायो आरो।
औ औ बे न' उम।
दि खालामो। जेनेबा आमफाय माइरंखौथ जोङो स संबायना ओमफाय बे ओंखामाव बे एमावखौ होनाय जासिगोन आरो
अ बिसोरो मोनगोन न' अ आं आं बांद्राय मिथिसोआ आङो
ओं ओमफाय बे एमावखौ फोनखांनायनि उनाव जोंथ' प्लास्टिकआवसो ओंखामखौ दोननांगोन।
औ प्लास्टिकआव ओम
औ बे माइ एमावजों माइरंजों फुननानै प्लास्टिकआव खाथेना दोनो। आरो खाथेखांनायनि उ ओ सान-साननैनि थाखाय साननैनि थाखाय खाथेना दोनो। मानोना बेहा जुमाया खाथेना दोनबासो ओ माइरंजों एमावजों खाथेना दोनबासो ओ बि दि जागोन आरो बे माइरंखौ अफ्लेनानै बेहा बिदै जागोन आरो ओमफाय जेब्ला बि दै जायो बेखौ
बेखौ ओमफ्राय लोङो औ लोङो आरो ना ओमफ्राय
औ बिद दि जाबाथाय सोना दोनसिगोन आरो एसे बिदै जाग्रोनांगौ बेनिफ्राय थबा औ इनिफ्राय थौबा जों खान्था होनो बेयाव सोनानै दोनो इनिफ्राय जोङो नोङो गोसोबायदि लोंजायो आरो बेथ' साननैनि उनावसो थोयोना जुमायखौ ओमफ्राय साननैनि उनाव बा सानसे औ। औ जायो नोंथां ओमफ्राय साननैनि सोखांनानै बेखौहाय ओ नोङो गोरलैयाव लोङोबाथाय बे बिदैखौनो लोंजाखाबाय। आरो एसे राहोनानै लोंनो थाखायबा जोङो गोबावजों लोंनाय जायो।
औ औ।
औ नोंथां नोंथाङा थ' मिथि मिथिखागौमोन जानांगौ खोमा।
अ मिथिगौ मिथिगौ बिखौ माने सान्दुं गोसाफोराव लोङो आरो ना मोजां नाङो। नङा होमबा ओ इनिफ्राय जौ जौ गोरान बेथ' मिथिगो नङा होमबा?
औ। आरो जोंहा ओ बेथ' जे
गो माबानानै जौगिसिखोनो सावो न?
औ जुमाय गोरानखौथ' आं जौ गिसिखौनो संनाय जायो बेहाय माने ओ।
नङा होमबा?
औहो दिहुननाय जाया माने जुमाय गोरानबाथाय ओ बे जुमाय गिसिनिफ्रायनो जुमाय गोरान दिहुननो हायो आरो जोङो जुमाय गोरानखौ बोरै दिहुननो होननानै बुङोब्ला ना नोंथाङा खिन्थानो नोंथाङा मिथिगौ नामा जुमाय गोरान
आं इसे खोनथानसै ना मोननायखौ बुंथ'लिया आङो जायखिजाया जोङो बि खौ लोङो नङा होमबा सावनानै? जुमाय थ' लोङो नङा होमबा?
औ औ।
ओ बहुद खामानियाव होयो आरो माने न हाबा बा हाबा कारजोफोराव। जोङो मानसिफोरखौ बे जौहोनानै जोङो ओ हाबाफोरखौ मोजां मोनहैयो नङा होमबा? आरो बिखौ जोङो लोंनानै मानसिफोरा फाग्लाबो जायो।
अ।
नंगौ ना?
औ औ जायो खोमादां नोंथां जायो।
ओम एसे माने बेन्सट बाय जालाङो समायाव बांद्राय लोंबाथाय।
औ
बिदि जायो आरो ओंखायनो आं सानो बांद्राय लोङाब्ला मोजां जायो। मोना मोनदों होननानै नङा होमबा।
औ
बांद्राय लोङोब्ला जिहेथु जोंनि खर'आ कन्ट्रल खालामनो हाया जायो नालाय। बेनिखायनो बांसिन ओफ्राय लोङा लासिनो खम लोंनानै थानो हायो।
औ औ नों बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथाङा मिथिगौ नामा जुमायखौदि जों मानि थाखाय लोङो माबा मोनसे देहायाव देहानि थाखाय मोजां नामा जेनेबा देहानि नि थाखाय मोजांबा जुमाया मानि थाखाय मोजां बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
बिदि देहानि थाखाय मोजां होननानै औ देहानि थाखाय मोजां होननानै आं साना। खिन्थु जोङो मानसिफोरा टेनसन थायोब्ला बिखौ लोङोब्ला टेनसनफ्रा खारो होननानै मानसिफोरा लोंङो मोनसे फोथायनाय। दा बेसेबां नंगौ नङा बेखौ मिथिया। बे किनटु लोंनानै मासिफोरखौ माबासो खर' गरमसो जानाय नुयो आरो।
औ ओं
ए ओमफ्राय बिदिनो कन्ट्रल थानाय एबा मोजां।
औ औ औ। आरो नोंथांङा मोनसे बाथ्रा मिनथिबावो नामा।
अ बुंनाय।
ओ जोंदि जुमाय गिसि होनो बेखोदि जुमाय गिसिंजों बानायो ओमफ्राय बेहाओ माइब्रा आरो माथानि बुङो मानसिफ्रा बे माइब्रा। दा आरो माथानि। माथाखौ मिनथिबावगोन नामा माखौ माइब्रा होनो माखौ मायथा होनो?
माथाखौ मिथियादै माइब्राखौ मिथिगौ।
अ
बेखौ मिथिगौ मायब्रानियाथ'। जानो मोनबाय बेखौ बिराद गोथाव जायोसन गोदै जायो।
अ मा माइब्राया आरो ना?
औ माइब्राया। ए गोदैबो जायो। आरो बिनि रिसिखोबो लोंना हायो आरो बिनि माबाखो बे ओंखाम बायदिखो जानो हायो।
अ। ओम-ओग। बे जुमाय संखोनदा बेनि रोसिजों ओ एमाव फुननानै माइरंजों एमावजों फुननानै गेब्लेनायखौ जोंहाथ' अफ्रि बुङो नङा होनबा।
औऔ
औ इनिफ्राय जोंहाथ'। माइब्रा आंदि माइब्रा माथा होनदोंमोन नङा होनबा नोंथां। जोंहा। बे माइब्राया जाहै माथा जाहैबाय जिखुनु जाया ओ माइब्रा माइरंनि ओ गुबुन माइब्रा माइरं माइरंनि अनगा गुबुन माइरंखौनो माथा बुंनाय जायो। ओमफाय माइब्राबा बे मोनसे। एसेल' नामनि माइब्रा जायखि जिखुनु ओ माइब्रायाबोथ' गुबुन गुबुन नाम थागोन नालाय जिखुनु जाया माइब्रायानो माइब्रा जागोन आरो माइब्रा जुमाय जागोन आरो माइब्रानि जुमाय जेनेबा। ओमफ्राय माथाआ जिखुनु जाया बे माइ नि अनगानो। माथा जुमाय जागोन आरो। औ दे होमबा नोंथां दोनथ'लायनोसै ना ओं।